औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ थारैनो। आङो बे समाव नोंथांखौ फन खालामनाया, नोंथाङा
औ नंगौ, औ दङ नोंथां।
माने दा बे बोथोराव दे जोंनि ओनसोलफोराव गोबां माइ गायनाय सोलिगासिनो नङा होमबा खामानि मावगा
नंगौ नोंथां औ।
दा बे माइ गायनायखौनो आथिखालाव माबायदि आदबजों माइ गायनाय जायो आरो मा मा माइखौ जोङो आथिखालाव बांसिनै बयबो गायनो गायनो लादों नङा होमबा, बेखौ जों सावरायनो सानै जों दसे।
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन दे।
अब्ला ओ नोंथाङा नोंथांनियाव आं सोंथि खालामसै। नोंथां मोननि ओनसोलाव माबायदि मावगासिनो बेखौ फोरमायबानो जागोन दे।
औ, नोंथां ओ जों बिदिनो गासैबो सुबुंफोरानो माइ आबाद मावनानै ओ गोदोनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै संसार जाबोगासिनो नङा होमबा नोंथां। ओ माइ माइआ जोंनिनो गाहाय आबाद। ओ जायखौ जोङो गासिबो सुबुंफ्रानो मावनायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां माइखौ गिबियावनो माइलि जायखौ खौ जोङो ओ माइ दोननाय जायो बेखौ जोङो सोमनाय जायो। ओ बेबायदिनो फख्रिफोराव जोङो सोमनानै दोननानै ओ बिनि अखानायै जोङो ओ हालेवना दोननाय जा हायाव ओ बेयाव जोङो फोनाय जायो आरो ना नोंथां माइखौ।
ओ बे जायगाखौ खोथिया थिलि बुङोना नोंथां?
नोंथां बे जायखौ खोथिया थोलि होननानै बुंनाय जायो। औ बेबायदिनो नोंथां ओ बेखौ ओ बेबायदिनो सप्तानै बा सप्ताथामनि गेजेराव बे फोनानै दोननाय माइआ गोरलै गोरलै माइ माइ रो-रो-रोदोमनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो माइआ ओ खिलिनानै जायखौ जोङो ओ
बेबायदिनो जोङो ओ खोथिया होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो ओ जाय हायाव गायगोन बेखौ जोङो फुनाय फुनाय जायो आरो नोंथां। ओ जों नि ओनसोलावथ' नोंथां बेबायदि खोथिया फुनोबा गोबां गोबां
नंगौ, नोंथां मोनसे सोंथि बेहाय खोथिया फुनायाव जे ओ जायगा लानानै जायगा हिन्जाव मानसिफोरा ओ जोंनि ओनसोलाव फुयो आरो खायफा बायदि ओनसोलाव हिनजाव मानसिफोरा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा खोथिया फुनाय खामानिखौ हौवाफोर मावो ना हिनजावफोर मावो?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसो लाव बांसिनानो खोथिया फुनाय खामानिखौ ओ हिन्जावफोरानो मावनाय ओ मावो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो हौवाफोरा बांसिनानो बे आलि खोनाय बा हालेवनायाव हौवाफोरा बांसिन मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेग नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो ओ बांसिना
ओ बांसिनानो बेबायदिनो हिनजाव मासिफोरानो खोथिया फुनाय
नोंथां बेबायदिनो हाजिरा मावो खोथिया फुनाय।
औ। जोबोद मोजां आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खोथिया फुनाय बा गायनाय बेनि बेसेना बेसेबां राङाव सोलिगासिनो दङ'?
नोंगौ जोंना जोंनि ओनसोलाव ओ ओ थाम-थामजौ रां सोलियो। हाजिराया आरो हौवाफोरना ओ ब्रैजौ।
ब्रैजौ। ब्रैजौ ना? औ आरो बेजों लोगोसे से गेजेराव ब्रेक टाइमाव साहाफोर होनाय जायो ना?
औ नंगौ नोंथां ओ बिदियाथ' गासैनिबो गासैबो ओनसोलावनो सो-सोलिखानाय नङा होमबा? नोंथां जोंना हाजिरा मावबाथाय बेबायदिनो सारि दसथासोआवथ' जोङो साहा होनाय जाखायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो द सारि दसथासोआवनो जों सा-साहा होयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ से बाजि बा नै बाजियाव जोङो ओंखाम
बाजियाव जोङो ओंखाम ओंखाम हैनाय जायो आरो नोंथां। औ अब्ला मान्थनि ओ थ्रि टाइमसखौनो जोङो माने जानाय लोंनाय होनो हा होनांगौ जायो आरोना मावग्राफोरनो? औ औ नंगौ नोंथां। औ जोंनि ओन सोलाव ओ खननै होयो जेनेबा माइ गायनायाव बा फुङाव खेबसे सा आरो बेलासियाव खेबसे सा जाग्रा होनाय जायो आरो सानजौफुनि ओंखामखौ होनाय जाया।
औ।
ओमफ्राय बै जाय बिथांमोनहा आलि दानो आलि खोयो बिसोरनो रायलायनायनि गेजेरजों ओंखाम जायोबा ओंखामखौबो बानायनानै होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग जायो आरो नोंथां
नंगौ बेसेनाबो जोंनि ओनसोलाव बेसेनाबो जोंनि ओनसोलाव एसे बां सिन नोंथांमोननिफ्राय जा सोलिनाय खोनाबाय खोनानो हादों आङो दा जोंनियाव बाजौ गोलैयो सासे हौवा मानसिनि खामानि मावनायाव बे
औ नंगौ
आरो हिनजावफोरनिया थामजौ बाजिनिफ्राय बो ब्रैजौसिमनि गेजेराव आथिखालाव सोलिगासिनो दं आरो
औ नंगौ नोंथां औ
बेनिफ्राय दे नोंथाङा माखासे औ बुंनो हासिगोन
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा खोनायासै
माइ गायनायाव माबायदि गायनाय जायो बेखौ बुंफिननो हासि गोन आरो
औ नंगौ नों थां ओ जोंनि ओनसोलावथ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां सुबुङानो आबाद मावनानै जायो माइ आबाद मावनानै ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो ओ जेरै बेबायदि गोबां माइ आबाद मावनाय जायो गोबां रोखोमनि जायखौ जोङो बायसुमुथि ओ बेबायदिनो रन्जित ख ओ खर्मा आरो अन्जना बेफोरबायदि गोबां आबाद माव नाय जायो आरो गोबां जोलैनि आबाद मावनाय जायो ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माइब्रा माइबो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ थारैनो
गोबां खहा जानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ खाथि
औ औ
बेबायदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ जोंनि बे ओ जोंनि हाखौ जा जों आबाद मावनाय हाखौ जोंना लोमसावनानै ओ गोबां खहा खालामबोदों ओ बेबायदिनो खहा खालामनायजों लोगोसे ओ बेबायदिनो आबादफोरखौबो थेर बेथेर खालामना नै बेबायदिनो बाला ओ दैमाया ला बुखारनानै लाबोनाय बालाफोरखौ ओ हायाव हाय-हायाव ज खालामनानै जोंनि हाखौ खौ माइ गायनो हायै खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
अब्ला माखासे दैनि बिबाङा माने जाबायदि गुवार जायगा थानांगौमोन ना देग्लायसो बेबायदि
औ ओ देग देग्लाय नङा नोंथां गोदोनिफ्रायनो ओ जाबोबाय थानाय बियो औ गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो नोंथां गोबां ओ आबादारिफोरनि हायाबो गोबां बेबायदिनो दैबानाजों लोम
ओम आथिखालावबो बेबायदिनो गोबां ओ खहा जागासिनो
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ ओ गोदोनि गोदोफोर गोदोनि सुबुंफोराथ ओ बेबायदिनो हालजोंसो आबाद मावनाय जायोमोन ना लाय नोंथां औ आथिखालावथ जोंना ओ ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो जि था ओ सानसेयावनो थामजि बा नैजि बिगा मा ओ ए आ एवनानै जोङो मा आबाद मावनो हानायखौ जोङो नुनो
नंगौ नंगौ थारैनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ आबाद ओम माइ आबाद ओम न ओम गायखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जोंखौ जोंना ओम मायाथ माया मोनाथाय जोंना नआव लाबोनाय जायो ना नोंथां। ओ माइ हानाय समाव जोङो बेबायदिनो मेचिन बाहायनायखौ जोंनि ओनसोल नुनो मोनदों आथिखालाव औ गोबां ओ बेबायदिनो बिगियानारि जुग नालाय नोंथां आथिखालाव गोबां ओ जौगा नाय जुगाबो बिनिखायनो मेसिन मिसिन ओंखारबाय बेबायदिनो माइ आबादखौ जोङो माइ बेबायदिनो हानो थाखाय मेसिनानो आथिखालावनो हानानै ओ बेबायदिनो औ औ बाहायजायो औ बेबायदिनो
खालामनाय नोंथां ओ सिगां समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे माइ हानायाव बे मोथि खानाय बेफोरबायदि नेमफोरा सोलियोमोन नामा? माखासे मोथिखानाय औ
औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसो सोलाव ओ गोदो गोदाय सोलियोमोन आथिखालाव जोंना एसे खम नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनाव
बेखौ मानि थाखाय खानाय जायोमोन नर्मेलि मानो बेबायदि खानाय जायोमोन मोथिखौ मानि थाखाय खानाय खानाय जायोमोन
आं नोंथांनि सोंथिखौ बुजियासै
सिगां समाव जे माने माइखौ मुथि ना मोथि होनो औ मुथि दा बेखौ मानि थाखाय बेबायदि फिसा फिसा खानाय जायोना
अ नोंगौ नोंथां ओ औ नोंगौ मिथि गौ नोंथां मानो होनोब्ला जोंना माइ ओ माइ माइआ बेबायदि मु थि खाबासो लायनो जोंना बेबायदिनो ओ जमा खालामनानै जोङो फिसा फिसा खालामनानै जोङ ओ न'आव लाबोनो हायोमोन आरो नोंथां गोदो गोदायनि सुबुंफोरा आरो बेबायदिनो जों बानानै लाबोनाय जायोमोन बावखासो बेबायदिनो मुथा मुथा खालामनानै बेखौ ओ फिसा फिसा खालामनानै जोङो ओ जमानो दोननानै बेबायदिनो सरनानै लाना फैनाय फैयोमोन आरो नोंथां
नंगौ
औ बेबायदिनो जोंनो हानाय समाव गोदो हो मा होनदों नोंथां?
बेफोराव माबाफोर सुबुं फोथायनायफोर मोननो हायो नामा जों?
अ नोंथां आंथ' बेखौ मिथिया उम बे बेबायदिनो सुबुं फोथायनायबो दङबो जानो हानाय आं बेखौ मिथिजोबा आरो नोंथां ओं आं आं मेगनजों नुनो मोन्दों मा नोंथां बेबायदिनो जोंना माइ हानाय समावथ' जोंना आखाइजों हा योमोन नालाय बेबायदिनो आखायजों हानायाव जोंनाथ' गोबांथ' हानो हायामोन नालाय जो ङो बेबायदिनो मुथा मुथा खालामनानै ओ सरनानै गारबो गारबोयोमोन आरो नोंथां गारबायायनानै जेब्ला जोंना ओ माइखौ जों न'आव लाबोगोन अब्ला बेबायदिनो लाबोग्रा माइ लाबग्रा माइ लाबोग्राया बेबायदिनो फिसा फिसा मुथा मुथा गालांनाय माइखौ जोङो ओ जमा खालामनानै जमा खालाम बे बेनो सरनानै बनानै लाबोमोन आरो नोंथां
दा बेखौ ओ मारा होयो ना आखाइजों बुस्रिनाय जायोमोन मुथि खानायखौ
औ नंगौ नोंथां बे आथिखालावथ' जोंना बेबायदि ओ ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ट्रेक्टरजोंसो गासिबो सुबुंफोरानो बेबायदि माइखौ जोङो नानाय जायो अ बै सिगां समाव ओ गोदो गोदायथ' अ गोदो गोदायनि
औ मिथिनो मोनो आरो नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो।
औ।
बेबायदिनो ओ गासिबो बर' सुबुंफोरानो ओ आबाद मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आथिखालावबो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावल' बिदिनो आबाद मावनानै माइ आबाद मावनानै संसार जा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय जोबोद मोजां। दा नोंथांनि ओनसोलाव माखासे गायनाय बा माब्रै मावो बेखौ मिथिनो हाबाय। औ अब्ला जोङो बे समाव लाखिथनि ना।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय।